औ खोनदों ना?
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओ आं ओरैनो दङ नोंथां।
अ नोंथाङा फिरबा मोननैसो टपिकनि आय सावरायगौमोन टपिकनि आयदायाव
औ हागोन दे नों सावरायनो हागोन दे नोंथां
अ नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा दा जे सोलिफुबाय थानाय ओ मबाइल-मबाइलनि बागै?
औ
जों मबाइल
औ औ मबाइल मबाइल फननिबाय मबाइल फननि बागै होनदों नामा नोंथां?
औ औ नोंथां
ओ मबाइल फना जोंनि दा सोलिबोबाय थानाय बा जोंनि दायो जेनेरेसननि ओ माने जोंनि लाइफआव ओ ओरैबायदि गोनां जानानै फैबाय माने जोङो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो बहाबा ओ जोंनि गोजानाव थानाय जोंनि आलासिफोर फोर बा जोंनि खुरमाफोरजों जोङो सोमोन्दो लानो हायो बा सोमोन्दो बेजों सोमोन्दोआव थाबाय थानो हायो बा मेसेज कल हेल्प जों खालामलायनो हायो बेनि मबाइल फननि गेजेरजों आरो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो माखासे सोलोंथाइबो लानो हायो। जेरै जोङो अनलाइन क्लासेस माने स्कुल बा फरायसालि कलेजफोराव थाङा लाबानो माने जोङो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो बेफोराव मबाइलाव नायनानै जोङो सोलोंनो हायो आरो माखासे फ्रि टाइम थानायफोराव जोङो मबाइलाव माखासे भिडिअफोर नायनानै बे फ्रि टाइमखौ जोङो बार हरनो हायो बास टाइम पास खालामनो हायो आरो माखासे दानि जुगावथ' हेल्पलाइन बा हेल्पिं माबा मोनसे बुस्थु माबा मोनसे जों जेनबा जोङो पुलिस बा सोरबा माबा हस्पिटालनि गारि बा एम्बुलेन्सफोरखौनो लिंहरनो जोंनो मबाइल नङाबानो जाया नङा होमबा?
औ औ नोंथां।
खौ जोङो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो फन खालामनानै लिंहरनो हायो बा आरो बेनिफ्राय गोबां एगजामपोलफोर दङ जोङो मबाइल फना जोंनि जिउआव बेसेबां गोहोम खोख्लैदों बेसेबां मोजां खालामनानै फैगासिनो नोंथाङा मा सानो मबाइल फना गाज्रि बा गाज्रि मानि सायाव गाज्रि आरो मोजांबा मा मोजां मानि सायाव मोजां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि थाखाय मबाइल फना गोबांथार मोजां खामानियाव बाहाय जायो जेरै जोङो मोनसे साख्रि मावनोबा बो मोनसे एप्लाइ खालामनो बाबो जों मबाइलनि थ्रुयैनो बानायनो हायो एबा जोङो माबा मोनसे अनलाइननि खामानि मावनोबाबो जोङो मबाइलनि थ्रुयैनो मावनो हायो आरो गोदोनि दिनावहाय जाथि नोंथाङा जाथि खुरमानि खोथा बुंदोंमोन ना?
औ औ
गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि मबाइल फन गैयैयावहाय गोजान गोजान जानाव थांनानै सेन्टार बा सगावहाय टेलिफन होननाय मोनसे दंमोननो बेजों गोजानावहाय जोङो रायलायहैनांगौ जायोमोन आरो जेरै लाइजाम लाइजाम हरनाय हरलायनायसो जायोमोन आरो मबाइल फन गैयियावहाय।
औ
दा मबाइल फन इन्टारनेट सोलिनानै गोबांनि थाख खायनो मुलाम्फा जादों आरो जोंनि थाखायबो आरो बांसिनानो फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा जादों आरो बे इन्टारनेट मबाइल ओंखारनानै
उम नंगौ नोंथां। आरो आं माने मबाइल फननि जे गिनांगौ गोनां बा दिसएदभान्टेज बेयो थाङोब्ला मबाइल फनखौ जोङो गावनि नांगौनि बारा बा नाङि समाव इउस खालामबा जोंना माखासे टाइमा ओरैनो थांगोन जा टाइमाव जा समाव जोङो माबा मोनसे जोङो मावनो हानाय सममोन बे टाइमा ओरैनो थाङो आरोना बिदि जोङो गावनि समखौ ओरैनो थांहोनाय जागोन आरो बिदि मबाइलखौबो बांद्राय नायबाय थायोब्ला आरो मबाइलनि थाखाय माखासे देहायारि बेरामफोरबो सोमजिनो हागौ जेरै जोङो गोबाव स समहालागै बा बांद्राय मबाइल फन इउस खालामबाय थायोबा नायबाय थायोबा जोंनि मेगना गाज्रि जानो हागौ आरो बेयाव जोङो हाबनानै थाबाय थायोबा जोङो मबाइल फन मबाइल फनाव जों हाबनानै थाबाय थायोबा माने जोङो एडिक्ट जानो हागौ आरो माने मबाइल नायाबानो थानो हायि बेबायदि मबाइलखौ सानहरबाय थानाय माबा मोनसे खामानि मावनायाव गोसो ज'यै बेफोरबायदि आरो बिदिनो माखासे दानि जुगावथ' मबाइल फनावनो जोंनि गोबां आइजेंफोर बा डाटाफोरा जोंना थाजोबो नालाय मबाइल फननि गेजेरजों जोङो मो जों बाहायनो रोंङाबा जोंङो मबाइल मबाइल फननि गेजेरजों बे जोंनि ओ जा दाटा बेखौबो जोंङो बा जोंनि प्राइभ्रेट प्राइभ्रेट प्राइबिसि बुस्थु बुस्थुफोर बेफोरो जोंना ओ खाव जानो हागौ आरो माने मबाइल फननि गेजेरजों जों ओ आरो बे ओं ओं नोंथाङा मा सानो बि बिनि बा मा मा साइड इफेक्टस बा गाज्रि मबाइल फननि डिसएडभान्टेज माखासे पइन्टसफोरा नोंथांनि बायदिबा मा मा जानो हागौ?
औ जों ओ जोङो बांद्राय
मानो बाहायनाङा आरो बांद्राय मबाइल बाहायोबा मा जागोन मा खहा जागोन उम
औ औ नोंथाङा सोंनाय बायदिनो जों बांद्राय मबाइलखौ इउस खालामबाय थायोबा जोंहा गोबां प्रब्लेम फैयो देहानिबो आरो मेगननि थाखायबो आरो जोङो नांगौ समावल' बाहायनांगौ खौ आं सानो आरो मबाइलखौहाय बांद्राय ओ जोङो बांद्राय मबाइलखौ इउस खालामबाय थाबाबो जोंहा गोबां प्रब्लेम फैयो नुनो मोनो ओं आरो जोंनि मो दाटा नोंथाङा नोंथाङा दहाय मा बुं फिनदोंमोनलाय?
ओं जोंनि जे प्राइभेट बुस्थु बा प्राइभेसियाव जों दोननाय बा जोंनि डकुमेन्टस बायदिसिना बेफोरो माने ओ जों खाव जानो हागौ आरो माने मबाइल फननि गेजेरजों बेफोरबायदि
औ औ बेखौहाय खावनो हायो होनो नाथाय आङो बेफोरबायदि माबा फेरजाया बिनिखायनो बिनि बागै आं बांद्राय मिथिया आरो ना
नंगौ ओ इसिबां गोरलैबो नङा बिदि खावनाया होनबाबो माने एसे सांग्रां जानाया मोजां
औ मबाइल बुंनो हागोन नोंथां
औ ओरैनोथ' मबाइल फना जोंनि जे माबायाव सोलिबोबाय थानाय दानि जिउआव गोबां हेफाजाब होबोगासिनो माखासे सुबुंफोरा बेजोंनो बे मबाइल फननि जिखुनु जि एप्सफोर बेनि बागै गोबां रां खामायनोबो हागासिनो आरो गाव गावनि जिउआव बा न'खराव गाव गावनि ओनसोलफोराव गोबां रां खामायनानै मोजाङै जिउ खुं खांबोनो हागासिनो बेफोराव जेनेबा ओ इउटुब बा फेसबुकनि गेजेरजों बिसोरो भिडिअ रेकर्ड खालामनानै ओ बेहाय आपलड होनानै माखासे ओ बिदिनो बिसोरो रां खामायनोबो हागासिनो आरो बेफोरबायदि ओ मबाइल फननि गेजेरजों बेफोरबायदि सुबिदा मोनो आरो मोन जोङो मावनो रोङोब्ला मोजां मावनो रोङोब्ला आरो जोङो बेखौ मोजाङै मावनो रोङाबाबो जों बिखौ मोजां इउस खालामनो रोङाबा जों गावखौनो खहा खालामना लानाय जागोन आरो माने गावनि थाखाय गाज्रि जागोन आरो मबाइल फना
औ औ थारैनो नोंथां। औ जेरै- जोङो म मबाइलखौ मोजां बाहायनो रोङोबा जोङो मबाइलजोंबो जों थाखा खामायनो हायो रां आरजिनो हायो। ओ जाय ओ मबाइलजों ओ बां द्राय ओ ओ मबाइलखौ इउस खालामनायफोरा जुदि सोरबा फोर खामानि दंबा मबाइलखौ नायथाबबाय थाबाबो जानाय नङा। गावनि खहा जागोन। ओ जोंनि थाखाय मब-मबाइला ओ मोननै रोखोमनि मोनसे खहाबो जानो हागौ मोनसे आरो नोंथाङा रां आरजि जिनोबो हागोन आरो
दाबो जानो हागौ
औ औ
औ
दे बिदिब्ला नों औ औ जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला नोंथां।
औ दे।
औ